अ नोंथां
ओ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों खोनादों अ फ्रियानो दोङो नोंथां।
होनबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव जोङो सावरायलांदोनि ओ बेफोरबायदिनो ओ बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाहोनफोर जाहोनफोरनि बागै जों सावरायलांदोनि नङा होमबा नोंथां। आरो बिफां लाइफां मानि थाखाय जोबस्रांनो हमखो बिनि बागै जों सावरायदोंनि। गिबियावनो आङो हग्रोनायसै बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि बागै आरो ना। जेरै सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे बिफां लाइफाङा खमायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना। मानि थाखाय होनोबा बुंनो थायोदि जोङो बिफां लाइफाङा बेफोरबायदिनो मानसिफ्रा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगोसे मानसिफ्रा थानो लानाय एबा आबाद मावनो थाखाय लानाय बेफोरनि जाउनावहाय ओ बिफां लाइफाङा खमायलांनो हमबाय आरोना आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बुंनो हायोदि जिब जुनाराबो बेफोरजों लोगोसे मा खमायलांनो नो मोनसै जेरै हाग्रा मावनायखौ जों नायोब्ला मानसिफ्रा बांनायजों लोगोसे बेफोरखौ दानस्रांनानैहाय बेफोरबायदिनो खमायलांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेजों लोगोसे आरोबाव बुंनो हाबावोदि जोङो जे बिफां लाइफाङा खमायलांनायनि जाउनावहाय बेफोरबायदि बिदुं आ गोबां दुंलांनायखौ जों नुनो मोनसै बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां नांगौथिखौ जों बुथुमना लानो हायो जेरै फिथाइ सामथायाइखौ जों मोननो हायो आबाद मावनायावबो जोंनि थाखाय बेफोरो मोनसे नांगोल हिसाबै बे बाहायजायनायखौ जों नुनो मोनो। बेजों लोगोसे बिनो उन्दुनो थाखाय मोनसे फारलेंफोर सकिफोर बेजों लोगोसे सियार टेबोल औ बायदि बायदि रोखोमनि बानायनायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरो ना जाहाथे बे ओंखाम जानो थाखाय दायो दाइनिंबो बानाय जायो गोबां बेफोरबायदि खामानियावहाय बाहायनायजों लोगोसे बिफां लाइफाङा खमायलांनो हमबाय आरोना आरो बेजों लोगोसे बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बेफोरबायदिनो नोगोर सोहोर फसंनाय एफार टाउन सहरजों फसंनाय बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंनो हायो दे बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां नांगौथिखौ बुथुमनायजों लोगोसे माने मा ओ बेफोरखौहाय दानस्रांनानैहाय बेफोरबायदि ओ दारिमिन सोहोर बायदिसिना फसंनायखौ रेल लामा बेजों लोगोसे ओ गारि मटर खारनो थाखाय लामा बानायनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नांगौनि बारा खालामनायजों लोगोसे बिफां लाइफाङा जोबस्रांलांनो हमबाय आरो बिदुङा माने मा खमायलांनो बांलांनो हमबाय आरो मा मोनानि जाउनावहाय मानो होनोब्ला बियो बिदुंआथ बिफां लाइफांनि जाउनावसो मानो होनबा जों थान्दाखौ मोननो हायोमोन नाथाय दानि समाव नायोब्ला थान्दाखौ जों मोननो थांलिया आरोना
औ
बिफां लाइफां दुंहोलांनायनि जाउनावनो आरो जोङो बुंनो हाबावोदि बिफां लाइफांनि जाउनाव गोमालांनायनि जाउनाव गोबां माने अखानि बिबाङाबो खमायलांबाय बारहावायाबो गाज्रि जाबाय मानसिफ्रा गोबां गरमजों थैलाबायनाय जाहैबाय बिजों लोगोसे ओ बिदुं दुंनायनि जाउनावहाय थानो हायि जालांबाय आरोना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
एसे गरम जाबोगोन मानोबा थानो हायै बादि जालायलांसै आरो दानि समायावहाय आरो गोदोनि समाव बुंनो हायोदि जोङो लाइफां गोबां दंनाय टाइमावहाय जोङो बेराम आजारफ्रा जानाया खम जायोमोन मुलि सुलिफ्रा माने नांगौथिफोरखौ गोथां लकेल बायदिसिना मोनजानायनि जाउनाव माने मा बेमार आजार औ बेमार आजारफ्रा जानो खम जायोमोन आरो ना जेरै आबाद मावनायावनो होन जुदि गोदोनि समावथ रासायनारि हासार बाहायामोन आरोना बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय मोनसे ओ बेफो फोरनिफ्रायनो जेरै ओ ओ हासारफ्रा गोबां जायोमोन बेनि जाउनावहाय बेफोरबायदिनो नांगौबायदि आबादफोर मावदोंब्लाबो जोङो मा बेफोरखौ बुथुमना लानो हायोमोन आरोना नाथाय ओ दानि बेलायाव रासायनारि हासार बानायनायनि जाउनावहाय बेफोरबायदिनो ओ ओ बेसादफ्राबो मोजां जानो थांलिया औ बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना आरो गोदोनि समाव जुदि माइ आबाद फाथो आबाद बेसर दालि बेफोरबायदि ओ सबाय बायदि बायदि रोखोमनि बायदि आबाद मावदोंब्लाबो जोङो माने मा बिसोरखौ मोजां थाजा-थाजा मोननायखौ नुनो मोनोमोन आरोना आरो गोबां बुरजाबो जायोमोन आरोना हासार थानायखायनो नाथाय दानि बेलायाव नायोब्लानो गोबां खस्थ थ खालामबाबो माने मा औ गोबां खस्थ खालामबाबो माने मा मोननायखौ जोङो खम नुनो मोनसै आरो ना नाथाय गोदोनि समाव एसे माबानो गोबां नुनोमोनोमोन औ बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो बुंनो हाबावोदि जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंहाय गोबां नांगौथिफोरखौ बुथुमनायजों लोगोसे जोङो बेफोरनिफ्राय ओ नांगौथिफोरखौ मोननायजों लोगोसे जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो बानायनायाव गोबां आगर आरोना बेजों लोगोसे जोङो फालांगि खालामनो हायो बेजों लोगो से जोङो बुंनो हायोदि न बानायनो थाखाय मोनसे दंफांजोंनो गासैखौबो बानायजोबनो हायोमोन आरोना गासिबो बियो माने मा आगर बायदिसिना खालामनानै बेवहाय आगर एरनानैहाय समायनाखौ नुहरनो हायोमोन आरोना आरो बिजों लोगोसे जोङो ओ खोरखिफ्राव जोङो बानायनो थाखाय आगर बानायो जेरै टेबोलफ्राव जोङो आगर बानायो बेजों लोगोसे दाइनिं टेबोलफ्राव जोङो आगर बानायो जिरायनो थाखायथाय आगर बानायो गोबां रोखोमनि आगर बानायनानै जे खाालार होनानै रं होनानै माने समायनायखौ नुनो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो बेफोरनि गेजेरजों गेटफोर बानायनो हायो आरो ना आरो बेजों लोगोसे बुंनो हायोदि बेरा बायदिसिना दुमनायावनो होन न' बां लुनायावनो होन खुन्थिया हिसाबै गोबां बायहायनायखौ नुनो मोनोमोन। दाम गोसानि दंफां लाइफांजों लोगोसे जोङो मा बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना? आरो दानि समाव जों बुंनो हायोदि ओ बिफांआ खमायलांनो हमबाय। नोंथाङा बेनि जाहोनफोरखौ बुंनो हागोन नामा फिफां लाइफांया मानि थाखाय खमायलांखो आरो बे खमायलांनायनि जाउनावहाय मानि थाखाय बारहावाया गाज्रि जाखो बिनि बागै फंनैसो होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां। नोङो जि दा जिखिनि बुंदों थिगानो नोंगो नों नों होननायानो जेनेबा बाथ्राया
ओ सुबुं अनजिमाया बांलांनो हमबाय जागाफोरा ओ खमायलां बाय जेरै बिफां लाइफां दास्रांनानै न' लुबाय।
औ।
बिफां लाइफां दाननानै हाफायबाय जेरै ओ फालांगिबो खालामलायो ना दानि जुगाव बिफां लाइफांखौ हाफायनानै काट बानायो। जेनेबा फानो न'नि थाखाय। इदि बायदियैनो बिफां लाइफां दानफैनानै खमायलांनो हमबाय जेरै बारहावा फोराबो गुदुंनिफ्राय गुदुंसिन बारानिफ्राय बारासिन जालांबाय।
औ।
बदिनो जेरै अक्सिजेनफोराबो ओ खमायलांनो हमबाय जेनेबा अक्सि जेनथ' होयो जेनेबा बिफां लाइफाङा अक्सिजेन होयोबा जोंथ' अक्सिजेनखौ दानिया ओ खमानो मोनसै खोमा जोंथ' नुनो थाङा खिन्थु अक्सिजेनखौथ' नुनो थाङा जोंथ' ओ गन्थंजोंथ' लानो हायो जोङो खुगाजों लानो हायो।
औ।
ओ इफोरनि थाखायनो बिफां लाइफां खमायनायनि थाखायनो गरमफोराबो बांनो हमबाय ओ जेनेबा सान्दुंफोराबो बारा सिननिफ्राय बारा दुंफिनबाय गरमसिन जासिन नो दानि जुगाव थानो हाया आरो लोगोसेथ' जोंनि गामियावनो इदि जायोबा गामियावनो जायोबा आरो टाउन सहरफोराव थांनानै नायसुन नों खेबसे। बोराय गुदुं जायो गारि मथर बारहावा गुबुंले जानायफोरा। आरो लोगोसे मानसिफोराबो बिराद बांबाय।
औ।
गरमनिफ्राय गरमसिन जासिनो होंगो दोंगो मानसि। मानसि जोंनो मानसि गरम जायो आरो बोथोराथ' आरो गरमबावोसो दा।
औ।
सोरबा फिट जालाबायो गोलैलाबायो। बिदिनो जानो हमबाय। बेफोरनो सब मिथिंगायारिनि जाहोननि थाखायनो जाजोबबाय माने मानसियानो बानायो मानसियानो दानफायो मानसियानो फोजोबस्राङो नङा होमबा नोंथां? बेफोरनि थाखायनो आबहावायाबो गुबुंले जाबाय जेरै मानसि जेयानो खालामजुबबाय जेखोबो जेरै कम्पानिफोर बानायदो गोदोर गोदोर उखुन्दै खुदों अर सावदों जेरै ओ सानना नाय जेनेबा इथा बानायो इथाखौथ' सावनाय जायो फंजोंनो जेरै दंफंखौनो हाफायनानै इयावबो लाङोना सावनो थाखाय जेरै इयावनो दंफंखो हाफायबाय सावनो लांबाय इनो उखुन्दै गुबाय इनो गुबुंले जाबाय मिथिंगायारि फोरा इदिनो हवाया दुंलांनो हमबाय गुबुंले जानो हमबाय बेफोरनि बागैनो जानो हमदों नोंथां नोंनिबा मा सानो?
ओ बेनो आरो नोंथां थारैनो नोंगौ ओरैबादि बेमार आजार जानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनसै मानो होनोबा अक्सिजेननि बिबाङा खमायनायनि जाउनाव गोबां माने हां लानाया खस्थ' मोनसै आरोना बिनि जाउनावहाय माने मा बेमार आजारा बांलांनो हमबाय बिनि जाउनाव जुदि जों गोदोनि समाव जुदि नायोमोनब्ला बिफां लाइफाङा गोबां जमाय नायनो माने मा जोङो थाजा थाजा अक्सिजेन मोननायखाय थाजा थाजा मैगं थाइगं मोनजानायखाय मानि मा बेमार आजारा खम जायोमोन आरोना दानि समावथ' एसेयावनो बेमार आजार जासै मानो होनोबा दानि मैगं थाइगङा मोजां नंलिया रासायनारि हासार होनायनि जाउनावहाय माने मा बियो मोनसे केमेल गोनां जाजोब्बाय आरोना गोदोनि समावथ' बिदिनो मोसौ खि बायदिसिनाजों बानायनायखाय जिबफ्रा थैनानै थैना थानायनि जाउनाव बिफोर माखासे सार मोननायखाय माने मा हासार जानायजों लोगोसे बेयाव आबाद मावदोंब्ला माने बियो मोनसे मोजां मोनसे जाग्रा बेसादबो जायोमोन आरोना दानि समावथ' बेफो बादि आबाद जायामानो रासायनारि हासार बानायनायनि जाउनावहाय सायावल' मोजां जानानै जेब्ला बेखौ जायो अब्ला गोबां बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नाथाय सिगांनि फोरबायदि जानाया गोबा खममोन मानो होनोब्ला ओ मानसिया बेफोरबायदि सुबुं अनजिमा खमखाय एबा साननो हानाय बेफोरो खमखाय माने गियानफ्रा खमखाय बेफोरो मोने ओ नांगौसिफ्रा गोमालांनो हमाखैमोन आरोना नाथाय बेफोरो मानसिया बायदिसिना नांगौनि बारा रोंनायजों जाउनावहाय बेफोरो गोमालायलां खमायलांनो हमबाय गोमालांनो हमबाय बिनि थाखाय बायदिसिना जेंनाया सोमजिसै आरोना आरो बिजोंनो बिजों बुंनो हायो दि बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाउनावहाय गोबां दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बेफोरो ओ बाना जायोब्ला एसे अखा हायोब्लानो माने सा फारसे थानाय बर'फोरा आवलिनायनि जाउनाव एसे अखा हाबानो बियो दैबाना जायो जेरै नो गुवाहाटि नोगोरमायाव थाउनाव जुदि नायो ब्ला एसे अखा हाबानो दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबादि जानाय खौ नुनो मोनामोन आरोना मानो होनोब्ला सिगां बिफां लाइफां मा ग्रोम ग्रोमखाय माने मा साफारसे थानाय बर'माखौहाय बियो गुसु खालामनानै दोदोंमोन नाथाय अखा हाबाबो माने बियो मा ओ बांद्राय दैबाना जानायखौ नुनो थाङामोन आरोना दानि समाव जुदि बुंनो थाङोब्ला अखानि बिबाङाबो खमायलांब्लाबो माने बर' मावलिनाय दा दैआ बारा बारा जानायखाय माने मा गोबां माने बिदुं दुंब्लावनो बिनिया बिदुं दुंनायनि जाउनावहाय दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना आरो बेजों लोगोसे जे गोबां माने बाना जायोब्ला जोंनि ओ थानो थाखाय न'फ्रा दंस' जायो बेजों लोगोसे जिफोर फिदोंबो बियो गोमानानानैनो हमो बेफोरबायाददि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नाथाय गोदोनि समावथ' बेफोरबादि जानायखौ जोङो नुनो थाङामोन मानो होनोबा खममोन आरोना मानो होनोबा बिफां-लांयफांनि गासैखौबो लाखिजुबनो हायोमोन मानो होनोब्ला गोबां दैबानाजों होमब्लाबो बिफां लाइफांआ गावनि रोदाजों हाखौ गोरा खालामनानै जउनावहा बियो सौसिनो हाया हाया जायोमोन आरोना बिनि जाउनाव गोबां माने प्रटेकसन बायदि खालामनानै दोनोम मोन आरोना दानि समाव सुइसखिबो बानायबाबो बियो मा गुब्रुननो हमसै
उम नंगौ नंगौ दैया ओ दैया गोबां फैयो नाथाय ससकेदा लाखिनो हाया दैखौ बेनि थाखायनो दैया अफार जासिनो आरो
औ नंगौ नंगौ समाबो जाबा जेंना दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे
औ